हेलौ
अ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ ओरैनो दङ र नोंथां।
अ आं माने नोंथांजों एसे दाउ, अमानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां रावरायजागोन,
औ दा दा बिदिब्ला आं सोंनिसै, नोंथाङा दाउ अमाखौ मानि थाखाय, फिसिनाय जायो। मा खामानि थाखाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायना हो नोंथाङा,
औ
औ
आं दाउ, अमा, बोरमा, मोसौफोरखौ माबारै फिसिनाय जायो होनब्ला, ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो फिसिनाय जायो जेरै ओ आं गियावनो बुंनोसै ओ दाउखौ लानानै ओम दाउखौ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि न' न'खराव ओरैबायदि फिसियो जेरै ओ जोंना दाउ बिमा थायोब्ला जोङो दावउदैखौ दाउ, बिमा, दै होनानै बेखौ गहोयो ओ बे दाउ गनाय, बेखौ बुङो दाउखौ जेराव गहोयो बेखौ बुङो खाथाख' ओ बे खाथा ख' जिगाब बोनानै दाउखौ गहोयो, अबोला ओ बे दाउआ फिसा दाउदैया फिसा ओंखारो ओमफ्राय फिसा ओंखारबाथाय बे फिसाखौ दाउ खथानिफ्राय बोख्लायना दोनो, आं बिनो आदार होनाय जायो। ओ मा आदार होनाय जायो होनबा, ओ जों बेथ' जों जानाय माइरं बेनि माइरं बायनाय, आ बेखौ बुङो माइरं इंखुर बे इंखुरखौ होनाय जा दा इंखुरखौ होनाय नि अनगायैबो बेनो बे दाउनो ओंखामबो होनो हायो आरो। बेबायदिनो दाउखौ फेदेरो आ दावखौ मानो फेदेरो होनब्ला बेखौ जोङो ओ जानो था खायबो फिसिनाय जायो आरो रां रां रुफा मुलाम्फा मोननो थाखायबो फिसिनाय जायो। उम
औ।
आ जेरै जों दाव आव हाथायफोरावबो फाननो लांनानै फैसाबो मोनो आरो इनि उनाव जों नआवनो फिसि नाय दाउखौ जायोब्ला जोङो देहाखौ गोख ख्रों मोनो बायनानै दाउ अमा बेदर दा ब्रयलार बेदर बेफोरखौ जानायनिख्रुइ जोङो। नआव फिसिनाय दाउफोर थायोब्ला जोङो देहाखौ गोजोनसिन मोनो। आरो गोख्रोंसिन मोनो बेनि उनाव अ अमाखौ माबोरै फिसियो होन जोंनि अमाखौ जोङो हाथाइनिफ्रायनो बायना लाबोनाय जायो। फिसाखौ बेनि उनाव जोङो अमा फिसाखौ बायना लाबोनायनि उनाव ओ जों दिरुंजों खानानै दोनो बा नआवनो बिनि गलाराव बा बाहेरावबो खाना दोनो बारि व बिनि उनाव जों गुन्दै होनाय जा जायो आरो बिनि गुबै आदारानो अमानि गुन्दै जायखौ बुङो जोङो मोसानाय माइरंखौ खौ सौनानै ओंखारनाय गुन्दै ओ माइर माइनि द गुरखौ जोंङो जेरै माइखौ सौनो लांबा माइनि बिग माइरं जानानै माइनि बिगुरा खारनानै ओ गुन्दै जाबोआ होमबा बे गुन्दैखौ जोंङो अमानो होयो। गुन्दैजों जोंङो खायसे बस्तुफोर होफानो हायो जेरै ओ बे आदाराव गलायनानै जोंङो एंखुरखौबो जोंङो ओ संनानै ओंखाम बायदि संनानै बे गुन्दैजों जों लगायना होनो हायो आरो बेनि उनावबो उम्म साप आरि ओ आरो जोंङो हाग्रानि थास' बेफोरखौबो हानानै अमानो ओ गुन्दैनि गुन्दैयाव ओ ल गायनानै आदार होनो हायो आरो। ओ बिदिनो जों अमा खौ ओ बिदिनो गेदेर खालामो बिनि उनाव अमा ओ गेदेर खालामनानै जोंङो ओ फाननो हायो आरो फाननानै जोंङो बेजों गोबां रां मोनो बे अमाखौ फाननानै मोननाय गोबां रांजों जोंङो जे जोंङो गोनांथि जानाय बु जिरादफोरखौ जों मोननो हायो आरो ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिदिनो गोबां सुबुंफोरा ओ जेबो ज साख्रि बाख्रि सुबुंफोरा गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगार हरा होननानै बेफोरबायदिनो जों जोंनि ओनसोलाव ओ न'खर न'खर ओ बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरखौ ओ जोंनि ओनसोलाव फिसिनानै बेफोरबायदि रांआरि खामायो आ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो उम दाउ माबा बोरामाफोरखौ ओ बेफोरबायदिनो आ-आं जेरै बुंदों बे बेफोरबायदि आइदियाजोंनो हो आदबजोंनो फेदेरना फोलावना राङारि खामायनो थाखाय ओ ना गुबुन ओ आदब खायदा लानानै बेफोर फेदेद दो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां। जों जोंनि ओनसोल आव बेदिनो माने एसेबां माने न'नि हालदफोराबो मोजां नङा नालाय। बिनि थाखायनो बांसिन माने बिदिनो दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बिदिखौ लायो आरो। मानोना बेफोरखौ फाननानै जों मासे मानै फाननानै जों एसे एनै रां आरजिनो हायो। बे रांजोंनो जों न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो बेनि थाखायनो जों बे दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो न' लायो।
औ नोंथां।
सोरबा ओरैनो थास्लाय स्लायबो लायो माने ओमफ्राय जानो थाखायबो लायो खायसे। ओमफ्राय खायसे आरो औ खायसे खायसे आरो गावनि न'खर खौ सामलाय बिदि सुंथानो राहा एसे मदद जायो नालाय, बेनि थाखायनो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो। बिदिनो फियो जोंनिथिंबो
ओं।
ओमफाय नोंथाङा बांसिन मा हारिनि मानसिफोरा बेदि बिदि दाउ अमा मोसौ बोरमा बिदिखौ फिसिनाय जायो नोंथाङा मा हारिखौ नुदों आरो बिदि फिनाय बांसिनानो औ।
जों ओन सोलाव उम माहारि होनो थाङोब्ला दा ओ जोंनि हारियानो गोबां खौनो जोङो अ गुबै जोंनि फिसिनाय होनब्ला जोङो दाउ, अमा, बोरमा, मोसौखो जोङो जोंनि हारिखौनो जोंनि ओनसोलथिं गोबां फिसिनाय नुदों आरो नोंथां।
औ औ माने जोंनि बर'हारिया बर' हारिनि मानसि फोरानो बांसिन माने फिसियो आरो ना बे बिदि दाउ अमाफोरखौ औ मानोना जोंनि जोंनि हारिनि मानसिफोरा माने एसेबां माने जौगानो हायाखै नालाय
अ
एसे गाहायावनो दङ नालाय बेनि थाखायनो बेफोरखौनो लानानै जों एसे एनै रां आरजिनो हायो बाजाराव फाननानै बिदि औ औ नोंथां
अ नोंथां मोननि ओन सोलाव ओ जेरैनो ओ जोंथ' दाउ, अमा ओ बोरमानि सायाव सावरायबाय नङा होमबा नों थां ओ ओनबा नोंथांनियाव आङो ओ बुं खौनो मिथिनो लुबैयो जे नों थां मोननि ओनसोलाव ओ मोसौखौ गो दो जोंनि गोदो जोंनि ओनसोलावबो गोर स'गासैबो नख'रावनो फिसियोमोन आरो गोबां मदद मोनोमोन मोसौनिफायबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबाय दि मोसौखौ फिसिनाय ओ हुदाया दङोना गैला आ रो माबोरै मा राहाजों फि सियो आरो मोसौनिफ्राय मा मा ओ जोंनो नांगौखौ जों मोनो नोंथाङा एसे फोरमाय
औ औ औ औ नोंथां।
उम
जोंनि थाखायथ' मोसौआ बिराद मदद खालामो आरो मोसौजों जों बिराद मदद मोनो बेनिफ्राय मानोना दाथ' जोंना गायनाय फुनाय सम जादों नालाय
अ
खायनो जों दुब्लि फोथाराव फोथारफोरखौ जोङो हालेवनो थाखाय बे मोसौनिनो राहा लायो बे मोसौ जोंनो जों हालेवनाय जा जायो आरो उम आरो जों माने मोसौ न'खराव मोसौ लाखिबा जोंहा जोबोद माने लाब जायो आरो जों बेनिफ्राय मोसौ मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो। आरो जों फिसाबो ओ औ फिसाबो मोनो बेनिफ्राय। फिसाबो मोननो हायो जों ओमफ्राय बिदिनो बिनि फिसा बिनि फिसा बिदिनो बारायलांबाथाय जोंहा जोबोद बुरजा मो-जायो आरो मोसौआ।
औ
आरो औ बे एसेबा दानि दानि जुगाव थ' एसेबां माने मानसिफोरा मोसौ लालिया न'खर न'खर एसे खम जाबाय आरो बिदि मोसौ लानाया।
अ
बेनिखायनो आथिखालाव एसेबां माने न'खर न'खर मोखौ लानानै नुनो मोनला। बहुद खम जाबाय आरो। मोसौ लानाया औ
जों जों मोसौनिथ' ओ गोबां रोखोमनि बिबांनि हेफाजाबबो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जों गाय खेरबोथ' मोनो। बेनि उनाव जोङो मोनबावो आरो मोसौनि खिनिफ्राय जोङो ओ हासा सार मोनो जायखौबो जोङो न'आवनो बानायनानै मैगं थाइगं गं गायनायाव जोङो ओ होहोनो हायो। बेफोरबायदिनो जों मोसौनिफाय गोबां हेफाजाब मोनो आरो नोंथां ना
औ औ औ मोनो औ नोंथां।
अ नोंथां दिनैनि आयदाखौ होनब्ला बेखि खिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा? औ।
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ दे।